हेलौ औ नोंथां।
मानि
मा होनदों नोंथां।
मा रायजायगोन दा मखनो? माने।
औ उम नोंथां उम-उम नोंथांमोननिखि उम बेबायदिनो नोंथाङा मबबाफोर दावबायफेरबाय नामा?
आङो ओरैनो दावबायफेरबाय।
अ माबे औ माबे-माबे जायगा जायगायाव दावबायफेरखो नोंथाङा?
ओरैनो जोंनिया सुकि दोङो।
औ।
ओमफाय बगामाथि होननाय।
औ। नोंथाङा थांफेरबाय नोंथाङा थांफेरबाय नामा बे जायगायाव?
औ।
अ थांफेरना नोंथाङा मा-मा नुनो मोनदों?
ओरैनो जागायालाय जागायाव दैमा दोङो।
औ।
बेनिफ्राय मन्दिरफोर दोङो पाहारसायाव।
औ।
बेनिफ्राय बायदिसिना बिफां-लाइफां दोङो बेनिफ्राय बान्दोर दोङो।
औ नोंथाङा होनबा औ नोंथाङा होनबा उम बेफोरबायदि ओ जायगाफोराव थांनानै अ माबा मोनसे गियानफोर सोरजिना लाबोदोंमोन नामा?
बिदिथ' आङो गियान गैया। सोरजिनो हायाखै दे ओरैनो
औ औ नोंथाङा ओ बेबायदिनो ओम लोगोफोरजों बेराय बेरायनानै मोजां मोनो ना फेमेलि बेबायदिनो जों बेरायनानै
जोंबो मोजां मोनो लोगोफोर जों जों आङो लोगोफोरजोंसो थांनो मोनदों।
अ औ। ओम बेबायनो सकेयाथ' बगामाथि नोंसोरनि खाथि जायोना नोंथां?
औ जोंनि खाथि।
औ। बेफोराव अ गोजान गोजाननि सुबुंफोर फैयो दा?
फैयो फैयो। नोंथां फैयो।
औ। बेफोराव बेबायदिनो गोजान गोजाननि सुबुंफोरा फैनानै पिकनिक जाफैयो नङा होमबा नोंथां?
औ पिकनिक जायो।
औ बे मोनसे पिकनिक स्पट सपर्दा बेबायनो बगा मा दि ओ मा होनदोंमोन मोनसे
सखि
सुकि सुकि हाजो बेफोरो पिकनिक स्पट दा ना नोंथां? औ। नोंथाङा खनबैसे थांनोमोन थांखो बे बेफोरबायदि पिकनिक स्पटफोराव
आङो सुखियाव खननै जाबाय।
औ
बेनिफ्राय बगामाथियाव खेबसे।
औ औ। ओमबेबायदिनो ओ दावबायनानै गोबां सुबुंफोरानो मोजां मोनो नङा होमबा?
औ।
औ बेबायदिनो बेनि ओ अनगायैबो दा नों बुंनाय जाय अनगायैबो नोंथाङा बेलेग ओम गोजान जायगाफोराव दावबायफेरबाय नामा
दावबायफेरबाय
औ मा मा जायगा दावबायफोरखो
ओरैनो लाइट लुम जों दाव आरो उमियाम लेक
औ ओम लो लोगोफोरजों लोगोफोरजों थांदोंना बेबायदिनो न'नि ओ
कलेजनिफ्राय कलेजनिफ्राय सानदोंमोन
ओ कलेजनिफ्राय ओम बेफोरबायदिनो ओ नोंसोरखौ ओ कलेजनिफ्राय मा मानि थाखाय लांनो जा माबा मोनसे प्रजेक्ट ना ओरैनो बेफोरबायदि पिकनिक जानो ना
पिकनिक पकनिक आ
अ अ औ खायसे खायसे कलेजनिफ्राय बेबायदिनो ओ प्रजेक्ट फोरनि थाखायबो लाङोन आरो नोंथां
औ प्रजेक्टनि थाखाय लाङाखै।
नोंथाङा दावबायफेरनो मोनबाय?
औ दावबायफेरबाय नोंथां औ। उम बेबायदिनो ओ जोंनि जाबाव बेनो ओ सुकिफोरानो सुकिफोर बेफोरबायदियाव थाङो आरो जोंबो। सुथि हाजेब बेबायदिनो बगामाथि
औ
ओ बेफोराव थांफेरबाय?
औ नोंथाङा थांनानै मारै मोनदो?
औ औ आं थांनानैलाय मोजां मोनदों बेबायदिनो ओ ओ गोजौ बेबायदिनो जोंनि मिथिंगानि उम बार जेरै उम ओ जोंनि बे न'आव बे-बेफोरबायदि उम बार बेफोरबायदि हाजोफोर जों नुनो मोना नालाय बेफोरबायदि जागाफोरावसो थांनानै जोङो गोजौ गोजौ बेबायदिनो हाजो मिथिंगानि ओ बार ओ बेफोरबायदिखौ जोङो लाना लानानै जोबोद गोजोननाय मोनो आरो नोंथां बेरायनानै।
ओं
औ बेफोराव आबोद दैमा दै थाबो दङ नालाय बेफोराव दुगैना दुगैनोबो हायो जोङो।
औ दुगैनो हायो।
औ दुगैनानै जोङो गोसोखौ मोजां मोनो
मोजां नुथाय
उम उम नोंथाङा उम बेबायदिनो बेरायनानै मोजां मोनो नङा होमबा? औ बेबायदिनो ओ बेरायबाय थानाय समाव बेबायदिनो ओ गोबां उम जिब जुनारफोर नोंथाङा नुनो मोनदोंमोन नामा?
गोबां नुवाखै ओरैनो एसे एनैथ' नुखायो।
औ उम उम उम दावबायनाय समाव माजों माजों थांदोंमोन नोंथांमोना?
जोङो बासजों थांदोंमोन नोंथां।
औ। उम ओ शिलंआव थांदोंमोन ना नोंथाङा?
औ औ।
अ शिलंआव मा? औ मा मा मा मा नुनो मोनबोखो लंआव बेरायनानै दावबायनानै नोंथाङा?
पाहार दोङो बेहनो आरो सब माबा ओमफ्राय बिदिनो खराइ माबाबि बायदिसिना आरो
औ।
बायदिसिना।
औ औ। गोजान गोजाननि सुबुंफोर जों औ बेबायदिनो जोङो दावबायनाय होनोबा गोजान गोजान गोजाननि सुबुंफोर दावबायनो फैनाय जों लोगो मोनो नङा होमबा? बेबायदिनो नुयि नुयि संफोरखौबो जों नुनो मोनो गुबुन गुबुन माहारिनि सुबुंफोरखौबो जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो ओ सिनायि सुबुंफोरखौबो जों नुनानै मा? ओ बेबाय दावबायनाय समाव जोङो बेलेग ओ मोनसे गोजोननाय मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ बेबायदिनो ओ गुबुन गुबुन हारिनिबो जोङो दखानफोर बेफोरबायदि नुनो मोनो आरोना बेफोरबायदि दावबायनो थांनायफोराव।
ओं।
औ।
नुनो मोनो। नोंथां आ एरैनो मा मा? जायगायाव अ थांखो होनदोमोन?
अ आं बेबायदिनो गोजान जायगायावथ' दावबायफेराखै नोंथां बेबायदिनो‌‌ सु सुकि ओ सुकि बेबायदिनोम मानास ओ‌ बेफोरबायदिनो ओ ओ बेबायदिनो मानास बेबायदि खाथि खाथि जायगाफोराव दावबायफेरबाय आरो बेफोरबायदि गोजान जायगायाव आङो दावबाय फ फेराखै नोंथां।
अ नोंथां ओमफाय मानासाव मा मा नुखो? खायसे
औ मानासाव बेबायद दिनो जों मानास बेरायनो थांनोमोन जेब्ला जोङो बेबायदिनो ओ हाग्रानि जिब जुन नुनो मोन्दों जेरै- मैदेर, मै। बेफोरबायदि जों नुनो मोनदों। आरो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोर दावबायफैनायजों लोग ओ उम औ बेबायदिनो जोङो कलेज कलेजनिफायबो कलेज नि कलेजनि सुबुंफोर खौबो जों लोगो मोनदों।
औ
औ कलेजनि सुबुंफोर गुबुन गुबुन बे प्रजेक्टनि थाखाय जों दावबाय फैनो ज जायोना? बेफोरबायदि बेफोरबायदिनो जों लोग गो मोनदों आरो
औ
हासा गामि अ नोंथाङा जे ओ बेबायदिनो उम दावबायनाय टाइमाव गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोर लोगो मोनदो ना मोनाखैमोन?
लोगो मोनदों नोंथां।
अ अ अ अ
औ
बेबायदिनो जोङो उम मानास हाग्रामा होनबाथ' जोङो बयबो मिथिखायो नङा होमबा? ओ मुंदांखा जायगा मानासा औ मुंदांखा। बेबायद दिनो उम मानास हाग्रायाव बायदिसिना बों जिब जुनार जों गोबां नुनो मोनो। आरो खायसे खायसेखौ जों नुजोब बा मानो होनबा बिसोरो गोबां हाग्रा सिंफोराव हाबनानै थायो नालाय। औ बिनिखायनो जोङो गासिखौबो जोङो जिब जुनार खौ नुनो मोना।
औ
उम बेबायदिनो बाहेरफोराव ओंखारफैनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना। सिङाव थानायखौ जों नुनो मोननो ना गिरा बेबायदिनो गोबां प्रजेक्टफोर ओ प्रजेक्टफोरनि थाखायबो जों ओ गुबुन गुबुन कलेज निफ्राय दावबाय फैनाय मानासाव लोगो मोनदों। गुबुन गुबुन ओ स्कुलफोरनिफ्रायबो जोङो उम बेबायदिनो ओ पिकनिकफोर जाफैनायबो नुदों। बेबायदिनो गोबां सु बुंफोरजोंनो लोगो मोनदों आरो। आरो दावबायनाबो जों जोबोर मोजां मोनदों
औ
औ
उम
बेबायदिनो नोंथाङाथ' ओ दावबायनानै ओ जोबोर गोजोननाय मोनखायोना जोङो बय बो गासिबो मोनो औ। अ नोंथाङा ओ एबारबो अबावबा दावबायनो थाखाय गोबां ओ मबाफोर बेबायदिनो जायगाफोर थांखिनानै दोनदों नामा नोंथाङा?
आंथ' थांखिना दोनथ'आखै नोंथां।
अ
नोंथाङा दोन्दोंमोन नामा?
ओ आं बेबायदि दोनाखै नोंथां।
औ दोनाखै उम।
नोंथां होमबा जोंना समाबो जाबाय।
औ दे होमबा नोंथां दे नोंथां उम दे।
जायाखै गैया आंना